हेलौ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों औ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
अ औ नोंथाङा ओ टाइम दङना
औ टाइमाथ' दङ
औ दे नोंथाङा एसे फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादों नोंथाङा सम होनो हागोनबा?
औ सावरायजागोन
अ दे बिदिब्ला आंनो जागायनोसै ओ जों नि सावरायननो लायनाय आयदाया जाहैबाय औवा औवाजों जों माबाय दि बानाय मा मा बानाय माबा जाया बेखौ जों सावरायनोसै आरो औवा औ औवाखौथ' जोंनो नांखाथारगौ मानो होनब्ला जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोङो औवाखौनो बाहायबोखादों बर'फोरा औवा बाहायनायाव जों बुंनो हायो जे जोनोम जोनोमनिफ्रायनो जागायनोसै आङो जोनोमावनो बर'फोरा ने गथ' जोनोम जायोब्ला बे औवाजोंनो जोङो बे गथ'नि नारि हानाय बेयाव जों औवाखौ बाहायो गिबियावनो फोरमाय लांनोसै आं दानि बायदि गोदोनि समावथ' डक्टर बा माबा माबि गैयामोन गथ'फोरखौ न'वावनो जोनोम होनाय जायोमोन बेयाव औवाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो
औ
बेनि अनगायैबो बर'फोरनाव ओं औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो आबादनि खामानि फोराव औवा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै औवानि खामानि ओ आबादनि खामानियाव बुङोबा बि ओ खोथिया फोनायाव जों आरुनखौ नांथारगोन हाल एवनायाव बि मै हांखुर बा लावथि बेफोराव जों बाहायो उम खायसे खायसेखौथ' दंफांनि आइजें बाहायो देसुन हाल एवनायफोराव नाथाय औवानिबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो औवा औ औवानि बायदिसिना आइजें आयला जों न'नि खामानिफोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो जेरै औवाजों हेबनाय खिरखा संग्राय सान्द्रि खादा बायदिखौ सान्द्रिजों जों माइरं सालिनो बा संग्रायजों माइरं जावनो बेफोरबायदियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा आरो मैगं बा मायबा मायबि सुनो थाखाय जोंनो खेरखा बा खादाखौ नागाराथारगौ आरो बर'फोरा औवाखौथ' जानायाव बाहायदों बेखौथ' नोंथाङा मिथि खागौ बर'नि बे औवा मेवाइ नंङा होमबा बर'फोरनि औवा मेवाइया रोखोमसे जोबोद गोथाव था थावनाय ओंख्रि बेखौ बे दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरो बोसोरै मोना नालाय औवाया रालाङो बेनिखायनो जेब्ला मोनो बे टाइमावनो बेखौ आसार बानायनानैबो दोननाय जायो बेनि अनगायै बर'फोरा औवाखौ ओ बाहायबोदों जे मैहुर खालामनायाव मैहुर खालामनाय होनब्ला बे बायदिसिना जं माबा माबि बानायनाय बा ना गुरनाया थ' रोखोमसे मैहुर खालामनायावनो गोलैयो नंङा होनबा औ ना गुरनायाव जोंङो बर' हिन्जावफोरा बाहायो जेखाइ खबाइ आरो हौवाफोरा बाहायो सेन जेखौ माने दै एसे एसे जिरिनायाव सानाय जायोना खखा आरो बेदि नोंथांङा बुंनो हागोन नामा बे ना ना हमनायाव बर'फोरा औवानि मा मा आइजें आइला बाहायो एबा बेबायदि ना हमनायनि अनगायैबो मायाव मा मा औवानि आइजें आइला बानायो बेफोरबायदि एसे फोरमायनानै होदो
औ औ जागोन बिदिनो ना गुरनायावथ' जोंङो बेबायदि मा होनो जेखाइ खबाय जों लायो नंङा होमबा नोंथां जों बेफोराव औवाखौ बाहायनाय जायो आरो ना
गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
मानो होनोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेरै जोंङो न' लुनाय होन
औ
औ न' बिनायफोरावथ' जों गोबां माने औवानि जोंनि थाखाय औ औ गोनांथि जाथारो नंङा होमबा गोदोहाय थ' बेबायदिनो जों औवाफोरनिसो जों बांसिन न' लु न' न'खौ लुनायखौ जों नुनो मोनोमोन दायो सोलायबाय सोलायनाया होमबाबो दायोबो जोंनो औवाखौ नांगौ मानो होनोब्ला जोंङो माबा मोनसे जों फाखानि न' लुनो होनोब्ला जोंनो औवाखौ नांखागौ जाखायो
औ औ
मानो होनोब्ला जों औवाजोंसो बे बिदिनो सुमथानानै जों खाबथाबनानै जों बेबायदिनो गाखोनानै जोंङो ओ खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफ्राव औवाखौ बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै ओ संग्राय एबा सान्द्रि आरो खादा गोबां बायदिसिना रोखोमनि मुवाफोरावहाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो गोदोथ' जोंङो ओ बेबायदिनो बैसां बैसांफोरखौबो जोंङो औवाजोंसो बानायनाय जायोमोन दासो बेबायदिनो ओ फालें एबा दंफांनि बानायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां
औ दानियाथ' लहानिबो फैबाय सिलिबो फैबाय बेबायदिनो
औ औ आरो दारि दारिना दारा फोमोन बेखौबो बनायनाय जायोमोन बै समावथ' थसक गैयामोन नालाय बेखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव दासो बेबायदिनो आपग्रेड
माइ लामनो बेसर लामनोबो बाहायनाय जायो बेखौ न'खरनि खामानिनो नांगौ जाखायो
औ आरो बेबायदिनो जों गोबां खामानिफ्राव बाहायो जेरै जों औवाखौ जि लामनायाव दान्दा बहायनो
औ
नङा होमबा आरो जों आबाद मावनायावथ' जोङो औवाखौ जोंनो नांगौ जाखाथारो आबादाय जों आबाद जेरै जोंनो बेरा दुमनो नांगौ बेयाव जोङो
औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जाना फैदों औवायानो माने जोंनि थाखाय माने जोबोद बेबायदि खामानिफ्राव जों आबाद मावोब्ला जोङो बिदिनो मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि थाखाय जोङो बेबायदि जोङो माबानाय जायो जों बेरा दुमनाय जायो
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां आबाद मावनायफ्राव जों बैसां बनायो नङा होमबा नोंथां बैसाङाव जोङो औ बैसाङाव जोङो जिथु मैगंफोर औ जों बै सांफोराव जों मैगंखौ मानला होनाय औ औ
नंगौ खोना औ
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जों नुनो मोनबावो औवाजोंनो बायदिसिना न' साजायनाय मुवा बेसाद बानायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो औवा बर' दोरोमावबो औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बर'फोरनि बाथौ हेबनायावबो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो औवानि दुमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा आ आरो जोंनि बर' समाजाव औवा गोदोनि दिनाव औवाखौ गोबां बाहायदोंमोनबाबो नाथाय जों दा औवानि बाहायनायखौ खमायनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा फोरमायदों जे दुब्लिफोराव आबाद मावोब्ला औवानि बेरा दुमनाय जायो नाथाय आथिखालाव जोङो औवाननि सोलाय जोङो थारनि बेराखौबो होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला औवानि बेराया माने बोसोरै बायो फ्राय एसे फोनलांबाय बायनो बायो आरो मोसौ बोरमाफोरा हाबनो हायो नाथाय तारनिया एसे गोलाव सम जोरो बिनि थाखायनो तारनि बेराखौ होनाय नुनो मोनो आरो न'नि सोरगिदिं सिमाखौ आवग्रिनो थाखायबो आथिखालाव जों औवानि सोलायजों फाकाननि बेरा होनायखौ नुनो मोनो सोरबा सोरबा लहानि ग्रिल होयो बेबायदिनो आरो आथिखालाव नुनायावबो एसे आपग्रेड जानायखौ नायो नालाय औवाननि बेरा होबा जेरैबायदि समायना बिनिख्रुइ बांसिन पाकानि बेरा होयोब्ला बा पाकानि अवाल होयोबा साबसिन नुयो जानो हागौ बेफोरनि थाखाय सोलायदों आरो फाखानि बेरा होयोब्ला बेयो गोबाव सम जोरो नालाय बेफोरनि थाखाय सोलायदों आरो आरो औ आं गिबियावनो फोरमाय खादोंमोन जे बर' समाजाव औवाया ओं गोजौ जायगा दंखायो ओ बर'फोरनि बे बर'फोरा बे थैनाय समाव थैनाय समावबो औवाखौ नांखाथारगौ औवा नङाब्लानो मानसि सावनाया जाया औवा मानसि सावनायाव औवाखौ नांखाथारगौ। औ औवा मानसि सावनायाव बे औवाजोंनो थसे औवाजोंनो मानसि गोथैखौ बानना लांनाय बैसांखौबो बानायनाय जायो बेयाव हौवा मानसि बा मोनबा मोनबा सिरि खायो आरो हिनजाव मानसिब्ला मोनस्नि सिरि खानाय जायो आरो। बेखौ माने औ एसे गामिनि बैसो जानाय आबै आबौमोनासो खोनथानो रोङो जोंथ' एसेबां रोंबावा थेवबो जों जायखौ जोङो मिथिबोदों गोदोनि मानसिफोरा जायखौ खोन्थाबोदों बेखौ ओ खोनानानैसो बुंदों आरो आंबो मोजां मोजाङै मिथिया बेयाव गोरोन्थि जानोबो हागौ आं जेखौ खोनादों बेखौसो बुंदों आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा बे ओ हाल आबादाव बे आबाद मावनाय याव गोदोथ' मोसौजोंसो आबाद मावोमोन नालाय। बेयाव माने मोसौखौ हाल एवनाय समायाव मोसौआ खाथि खालानि गांसोफोरखौ जानो नागिरो। माने हाल एवनायाव बारा बांद्राय गोसो होया खाथियाव जुदि मायबाफोर नुयोबा बेनिखायनो मोसौनि खुगायाव मुखा खानाय जायोमोन बे मुखा खौबो बर' फोरा औवाजोंनो बानायोमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालाव मोसौ गैयिनि जाहोनाव बेफोर मुखा गानहोनायखौबो जों नुनो मोनलिया आरो आथिखालावथ' जोङो बे गोदान गोदान रेस्टुरेन्ट हटेलफोरावबो जोङो औवाजों बानायनाय सियार टेबोल बेफोरबायदि नुयो नङा होनबा समायना समायना औवाजोंनो बानायनाय जग्रा बेफोरबायदि जों नुनो मोनदो नङा होमबा?
औ औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो एसे जाबायमोन औ नोंथां जों एसे सावरायनानै मोजां मोनबाय आं मिथियिखो नोंथांनिफ्राय मिथिनाय बिदिब्ला जों दोन्थ'नोसै दे